औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओ दा मा खालामबाय दोङो
औ आंङो ओ दा ओंखाम जाखांनानै आंङो दसे जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
औ नोंथांखौ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय गिबियावनो बाउहरग्रोनाय जाबाय
औ ओ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम आङो गोजोन बेलासेनि एबा सानजौफुनि गोजोन ओ बाउहरनाय जाबाय
औ आं नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि बर' स समाजावहाय ओ आबादखौ माबोरैहाय मावो बेनि बागै नोंथांनियाव आं फंनैसो सोंनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथाङा आंङो ओ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंसां नोंथाङा आंनो फोरमायना होगोन नामा जोंनि बर' स समाजावहाय माबायदिहाय आबाद मावो एबा ओ आबाद मावनानैहाय जोंङो माबायदि गावखौनो नखर गंसेखौ माबोरैहाय सामलायलांनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा आंनो फंनैसो रावाव फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ औ
औ जोंनाहाय बर' समाजाव एबा जोंना बर' न'खरफोराव गोबां नखर गोबां न'खरानो जोंना बर'नि गोबां सुबुङानो जोंना आबादखौ मावनानै गावनि जिउखौ एबा गावनि न'खरखौ सालायलाङो। थिग बेबायदिनो जोंना बर'नि गोबां सुबुङानो साख्रि बाख्रिजोंओ गोबां सोमोन्दो गैया एबा गोबां सुबुंनियावनो जोंना साख्रि बाख्रि बाख्रि बेफोर गैयाखौ जोङो फ्राय नुफ्रामोआनो
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंहा ओ गावनि जिउखौ एबा न'खरखौ सालायलांनो थाखाय मायबा नङा माबबा मोनसे खामानिखौथ' मावखाथारनांगोन। बेनि थाखाय जोंना आबादखौनो गावनि जिउनि राहा हिसाबै जोङो बजबनानै लानाय जायो। औ बेनि बेनि थाखायनो जोंना गासैबो सुबुङानो जोंना आबादखौ मावफ्रामनायखौ जोङो नुनो। नुनो मोनो। बिदिनो जोंहाय आबाद मावनानैहाय गोबां रां रुफा खामायनायजों लोगोसे गावनि गोनांथि गोबां गावनि गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ सुफुंनाय। बे जजों लोगोसे गावनि न'खरखौबो जोङो गोबां हेफाजाब होनो हानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बिदिनो जोंना खायसे खायसे से सुबुंफोरा जोंना आबाद मावनानैनो गावनि जिउखौ ओ जोबोद गोजौ थाखोसिम लांनो हानायखौबो जोङो नुनो मोनदों एबा जोंना द बे आबाद मावनानैनो गोबां बान्था मोननायखौबो जोङो खोनानो मोनदों। औ औ। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' न'खरफोराव दा बांसिन सुबङनो जोंना दैज्लां जाबाय बेनिखायनो जोंना माइ गाय गायनायाव जोंना गोबां नांथाबना थायो। बिदिनोहाय माइखौ गायनायनि अनगायै आरोबाव जोंहा गोबां आबादफोरखौ जोङो मावफानाय जायो जेरैहाय ओ जोंहा माइ गायोब्ला जोंना माइ माइनिफ्राय जोंहा ओंखामल'सो मोनजागोन। बेनिफ्राय जोंहा ओंख्रि ए जोंना भाजाखौ जोंनो ओंखाम जानो थाखाय गोनांथि जाथारो। बेफोर ओंख्रि नङाबा भाजा गैयाब्ला जोङो मालाबाबो ओंखामखौ जानो खहाबा। बेनि थाखायनो जोंना ओंख्रि एबा भाजाखौ नांगौ जायो। बेनिखायनो जोंहा ओ बेफोरखौ ओ ओंख्रि एबा भाजाखौबो ब'निफ्राय मोनगोन होनोब्ला जोंना बिदिनो आबाद मावनानैनो जों जोंना बेफोरखौ दिहुननो हायो जेरैहाय जोंहा जिंखा, पटल
औ औ।
लाव बायदिसिना मैगंखौ जोङ आबाद मावनानै आबादनिफ्राय दैखां दैखांनानै जोङो बेखौनो जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा आबाद होनोब्ला जोंना बिदिनो बायदिसिना जानाय फिथाइ सामथाइ। बेफोरबो जों जोंना आबादाव गोग्लैयो। थिग बेफोरबायदिनो औ। बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुङानो गोबां आबादखौ मावनानैहाय गोबां रां खामायनायजों लोगोसे जोंना थाइजौ आबाद एबा सुमफ्राम आबाद बिदिनो ओ गोबां ओ फिथाइफोरनि फिथाइ सामथाइफोरनि आबादखौबो जोंनि ओनसोलाव दानि मुगायाव मावनो हमबाय आरो। जोंना बिदिनो ओ फिथाइफोरनि गेजेराव गोबां ओ बेसेन गोसा बेसेन गोजा फिथाइफोरखौबो जोंना मावनो हमबाय जेरैहाय जोंना औ द्राग फि फिथाइ बेफोरखौबो जोंना गोबां बेसेनावनो फाननानै गोबां बर' न'खरा सोलिगासिनो दानि समाव।
औ नोंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनि सेराव फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ-औ हागोन नोंथां।
औ।
औ आबाद होनोब्ला गिबियावनो जोंना आबादा गोबां रोखोमनि थायो। नोङा होनबा नोंथां ओ बेबायदिनो हास। जोङो ओ बोसोराव जानो थाखाय जेबा जिनै दाननि थाखाय जोङो ओ माइ आ आबादखौ मावना लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां ओ जो जोङो माइ आबादखौ बोसोरसेनि थाखाय ओ जानो थाखाय जोङो गिबियावनो दैज्लां बोथोर सौफै फैयोबोला माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो आरोना नों थां ओ माइ आबादानो जोंनि ओ जा नाय आदार ओ जोङो जायखौ जानानैसो थांनानै दङ बेनि थाखायनो जोङो दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ मावनो। नो लाग्रोयो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो रां ओ रांखावरि। आरजिनो थाखाय जोङो गोबां बिबांनि ओ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नोथाङासो। दानिनो फोरमायलांखांबाय जे जोङो ओ फिथाइ सामथाइनिबो आबाद मावनो हायो होननानै औ नंगौ नोंथां ओ। जोंनि बेखेवबायबो फिथाइ सामथायाइखौ गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो दानि जुगाव। बेबायदिनो थाइजौनि आबाद बैग्रिनि आबाद थालिरनि आब बाद बा जोङो दानि मुगायाव गोबांखौनो नुनो मोनसै जे जोङो ओ द्रागन फिथायनि आबाद। बादखौबो जों मावनायखौ नुनो मोनो बे आ ड्रागन फिथाइनि आबाद। खौ मावोब्लाबो जोङो रांखान्थि एयारियाव गोबां हेफाजाब एबा ओ मुलाम्फा मोनगोन होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरोना नोंथां ड्रागन ड्रागननि बागान। खालामनो हायोब्ला जोङो ओ बोसोरसेयावनो गोबां रां आरजिनो हायो होननानै ओ। आङो सानो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों। दोंङो ओ आबादफोरखौ बेबायदिनोहाय गोबां बिबाङाव मावनाय। खौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो जोङो दानि दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौबो। बोरै मावनो आ माबोरैहाय गायगोन बेखौ नोंथांनो फोरमायना होगोन आं नोंथां। ओ जोंनाव दैज्लां बोथोराव। दा ओ माइ आबादखौ ओ मावनो आखायाव लाबाय आरो जेब्ला आस थारमास सौफ्ले सौफैयो अब्लाना जोङो ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना नों थां बेबायदिनोहाय जोङो गिबियावनो खो थिया फोग्रोना लानांगोन खोथिया फोखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जेब्लाना। फुनो जायो अब्ला बेखौ फुनानैहाय। ओ दुब्लि फोथाराव ओ लांनानै गायनाय जायो आरोना नों थां जोंनियाथ' ओ। औवास हौवा माहारिफोरा माइ आबादखौथ' ओ बारा एसेबां गायानालाय बेनिखायनो जों। ङो आइजो माहारिफोरखौ लेंनानैहाय ओ माइ गायनाय। नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ गुबुन बेलायाव नायोब्ला जोङो। दानि मुगायावहाय आइजो माहारिखौबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ दानिया जोंना आइजो माहारिफोराबो आबाद मावनायाव ओ फावसायनानै। थायाखै ओ गोबां बिबाङावनो आइजो माहारिखौबो जोङो आबाद मावनाय नुनो मोनसै बेबायदिनो। हाय ओ थाइबेंनि आबाद बा सबायबिमानि आबाद। जिंखानि आबाद जोगोनार खुमब्रानि आबाद बायदिसिना आबाद मावनायखौ जोङो। ओ नुनो मोनो आरोना नोंथां आ नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हा। गोन नामा नोंथां ओ जे गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायाव माबायदिहाय फाराग। थि दोङो ओ एसे फोरमायना फोरमायथिना होदो नोंथाङा जे दा जों आथिखाल मुगायावहाय। गोबां बिबाङावनो जोङो ओ दानि आबादारिफोरखौहाय रासायनारि हास। बाहायनानै जोङो ओम मैगं बा आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै नों बिथाङा आंनो फोरमायनो हागोन हागोन नामा बेबायदि रासायनारिक हासार बाहायनाया जोंनि देहायाव माबायदि
ओ खस्थ' खालामोबा जोंनि देहाखौ माबायदि नोरजिया खालामो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां बिदिनो जोंना ओ गोदोनि समाव आबाद मावनाय आरो दानि ओ मुगायाव याव गोबां गोदान-गोदान आदब बाहायनानै आबाद मावनाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जोंना गोदोहाय आबाद मावोमोनब्लाबो गो ओ आबै आबौमोना आबाद मावोमोनब्लाबो बिसोरो रासायनारि हासारखौ बाहायनानै आबादखौ मावनाय जायामोन बिसोरहात ओ न'आवनो मोननाय गोबोरखि एबा जाबोर जोथोरनिफ्राय सोमजिनाय हासार बायदिसिनाखौ होनानै जोंना आबादखौ ओ दैखांनाय जायोमोन। बेदि आबादखौ ओ बेदि औ बिदि आबादनि फिथाइफोराबो जोंना एबा ओ बैफोर मैगं थाइगंफोराबो जोंना गोबाव समसिम दोननानै जाजानायखौ जोङो नु नुनो मोनदों एबा जोंना दानि मुगायाव जोंना बायदिसिना हासार एबा ओ बायदिसिना रासायनारि मुवा मुलै मुलै मेदिसिन बायदिखौ होन होननानै जोङो आबादखौ मावनायनि जाहोनाव जोंना ओ बेफोरखौ जानानै देहा सोलेराबो जोंना जोबोद दुरबल जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओह बेफोर रासायन नारि हासार बायदिसिनाया जोंनि मोदोमाव याव डाइरेक्ट हाबनो हायाब्लाबो बेफोरो मैगं थाइगंनि जो जोहैनो जोंनि देहायाव हाबन नानै बेफोरो जोंनि देहाखौ ख खहा खालाम जोङो मोनथिबोनो हादों औ थिग बेबायदि बिदिनो जोंना गोदोहाय आबादफोरखौबो नांगोल बायदिसिनाजों एवनानै जोंना ओ मावनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो मोन नाथाय जोंना दानि मुगायाव जोङो आबादखौ ट्रेक्टर बायदिसिनाजों मावना ओ हालि हेवनासो जोङो बां गोबां सुबुंखौनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोङाहाय गोदोहाय ओ बिदिनो उम माइ नानायनि बेलायाव एबा हानायनि बेलायावबो जोंहा ओ गामिनि गोबां सुबुं खौ लोगो नांनानै सावरि बादालि बायदिसिना सिना जानाया एबा हाजिरा लानानै जोंना मावहोयोमोन आबादखौ हाहोयोमोन न नाथाय जोंना दानि दिनाव गोबां सुबुङानो जोंना ट्रेक्टर जों जायगायावनो हानानै जा जायगायावनो नाखानानै बेखौ न'सिम लांनानै बाख्रियाव सोनाल' दोनहैनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंना गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि गेजेराव जोबोर फारागखौ नुनो मोनो आरोना नोंथा।
औ औ नोंगौ नोंथां औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन आं आङो बारा एसेबां खोनास्लाबनो हादिया नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायफिनना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ नाथाय जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां एसे
औ औ नोंगौ नोंथां जोंनाबो समा जाबाय नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोन्दों। माखासे मोनथियै ओ बाथ्राफोरखौहाय मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां।